खोनादोंना औ।
अ लासै खोनादों नोंथां।
औ
अ होबा दिनै आं नोंजों मोनसे टपिकनि बागैसो रायलायनो हरनाय जादोंमोन।
औ औ मा टपिकमोनलाय?
ओ जों मा होनोनोखौ बरफोरनि सुबुं फोथायनाय सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो
अ दे। होमबा फोथायनायनि सायाव नाे होनबा बुंलांदो दे।
आ आं मिथिनायखिनिखौ बुंसै आरोना। आं मिथिखो नोंनाव सोंसै आङो ओम । ओम बर'नि सुबुं फोथायनाय होनोबाथ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनिया। बर'फोरनि गेजेराव आरो बर' ओ गामिफोराव बिराद सुबुंफोरा फोथायनाय सोलिनाय नुबोदों ना‌ जेनेबा अ जेरै हर-हराव आसिगुर हानो मोना। ओमफ्राय आरो औ। हराव नो मायावबाफोर हरावनो जासानांगौनो जा मायावबाफोर थांबाथाय मा होनो एखौ लामाफोराव। मावजि बारथेनो मोना। बा मा बारथेबाथाय माबाायदि उनफिननानै थांनानों थांनांगौ बिदि बुंनाय खोनायोमोन आरोना। बेनिफ्राय गारसारस सलायबाव जेनेबा मावजि बारथेबाबामायबा बारथे बाथाय अ रै उनथिंजाय फावसायना थांफिनायदि खोनायो आरो बेखौथ' बर'फोरनियावल नङा बुहुथ मानसिनियावनो खोनायो आरो दि ओ लामा बाथिनाय बुहुत माबायावनो खोनानो मोनो। ओमफ्राय ओ आरो दोङो माहिखो हराव नस नफोर सिबनानै जाबोरफोरखौ गारहनो मोना इदि होनाय खोनायो। खोनायो आरो माने खोनाबोबाय थादों आगोलनि दायनो। अ ब्रेद ओ ओइदिनो ओइबे मा दाउमोनथाय सिथ्लायाव बे दाउआ माबाथाय खिना गालांबाथाय धोनि जायोना मा इदि मा दावमोनथाय इदि खोनादोंमोन आं बावगारलांबाय इनि ओमफ्राय आरो बे ओ दासो गोसोव फैदों मोनसे अ मा होनो इखो फेसा ना मा बे हुदु फिसा ना मा नो अ अ दा फेसा बे जि गाबबाथाय न' खाथियाव गाबबाथाय मा होनो इखो नवाव खैफोद जायो इदि होननाय खोनायोमोन ना
औ खोनायो खोनायो औ
ओमफ्राय आरो बिदिनो दङो बुहुत दा ओमफ्राय बेफोरनि माबायाव जेने बा आन्दोआव मा दोङो खायसे बुस्थुखौ माने खायसेखौ हमनो हाया आरो ना इन्दु खायसेखौ माने सानबा एसिस सानबाथाय माने एसे हमनो हायो आरो ना मानि थाखाय इखौ बुंदो। ओ जेरै बे हराव माबा ओ न सिबनानै जाबोर गारनाङा इदि होननाया इनिखो आं माने ओ सासे सारा खिथादोंमोन आरो नाव नाव जोंनो माने क्लास आव बेखौ आं माने दाबो गोसोआव दोङो। जेनेबा सारा बुंनाय बाय दिब्ला आरो ओ हराव नोङो जेनेबा जाबोरखौ सिबबाय सिबनानै हराव गारबाय गारबाथाय जुदि बेयाव जुदि माबा मोनसेुस्थु बेसेन गोसा बुस्थु दङोमबा जेनेबा गारफाबाय ओमफ्राय उनावथ' नागिरना मोनो नंला होमबानिया जेनेबा नोंनिनो खहा जासि नखरनि खहा जागोन इदि होननानै जेनेबा मोना होननानै बुङो आरो ना मोना होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि मानसिफ्रा मोना होननानै बुंबाथ' आरो बाथ्राफोरखौ माने थाब थाब मानियो। मोना मोना सोदोबखौ बाहायनाय लोग लोगो लोगोनो माने एसे जोंनि मानसिफ्रा सिनसियार जायो आरो अ इखौ बुस्थुखौ मावनो मोनानो इदि उमअ होमबाथ बेखौ मावनो मोना बा मो माने मोना आरो इदि होननानै मावा आरो ना। ए मोनाख- मोना सोदोबखौ बाहायबानो एसे मानसिफ्रा जायो आरो मोना माने मोना आरो दम मावा इदि ओमफ्राय उम इदिनो आसुगुर हानायाबोथ' नों साना नायबाथाय जेनेबा जानला मोनला हरफ्राव आसुर हाबाथाय नोंनि उम जेनेबा हरावनो आसुर हाबाय मालाबा बोरैबा हाफ्लांनोबो हागौ नोंनो गावनो खस्थ' मोनगोन जेनेबा। ओमफ्राय आरो ओ ओ हानानै जुदि नोङो जेराव मेराव गारलाबायबाथाय मालाबा जानायफोरावनो मोनजाफ्लांबाय नोङो जेनेबा होमबानियाथ' नों गावनो बेमार जागोन ना बेफोरनि थाखायनो जेनेबा ओं मानसिखो जेनेबा एसे केयारफुल सिनसियार खालामनो थाखाय जेनेबा बेफोरखौ बुंदो बायदि मोनो आरो साननानै नायबाथाय। खिन्थु ओ खायसे बुस्थुखौ माने सानबाथाय सानबाबो माने हमनो हाया आरो ना मा मानि थाखाय बेखौ बुङो जेनेबा नै माबाखौ मावजि बारथियोबा जे बुङो मानसिफोरा उम उसुब जायो जेनेबा माबा मोनसे घटना जेनेबा मा होनगोन हामा माबा जागोन दिनैनि दिना हामा जागोन नोंनि बिदि टाइप निउ मोना मावजि बारथेबाथाय औ एफोरखौ हमनो हाया आरो मानि थाखाय खायदि बुङो जेनेबा आं एफोर ओ माने सो मा जाथावना सानो आरो
औ आरो बेफोर नि अनगायैबो नों बर' समाजाव गोदो गोदायनिफायनो गोबां फोथाय बोनाय दंना जेरै जेरै हिजाव लायना नायाव फोथायनाय
ओं
ओमफायो बिदिनो उम ना नाहा मैया थांनायाव फोथायनाय बिदिनो ना गोबां दं जेरै हिनजाव लायनायाव होननानै बुंङोब्ला जेरै हिनजाव लायनाय मा होनो जोंना सुबुं फोथायनायानो गोबांखा खामानानि हिनजाव लायनायाव होनबाथाय जेरै- रजै हिनजाव लायनो थांबालायनो माने लामाफोराव माने बिदिनो मा होनो मोसौ जोनोम जानाय बा माबा मोनसे जिब जुनार जोनोम जानाय नुुब बोलालायनो लोखि गोनां जायो नो बिदि होननानै फोथायो आरो औ आ आमफायो बेनि अनगायैबो मा होनोमोनलाय माने हिन हिनजाव गोदानालायनो माने माबा न ओरै लाबोबालायनो हौवा गोदाननि नआव लाबोबालायनो माने आखिनि आ माने दरखं बारबोलालायनो आखिनि आथिंखौ बारबोलालायनो लोखि जायोनो। बिदि आरो औ आमफ्रायो बिदिनो औ आखि
खिन्थु खिन्थु नै बर'फोराथ जेनेबा बर'आनो जा उम बांसि नानो माने मानसिफोराथ माबाखोसो आग आगदाखोसो राइट राइट हेन बा राइट माबाखोसो ऐ आइथिंखोसो बांसिन माबा जेनेबा माबा खामानिफोराव सोब खामानि फोराव बाहाय
औ मानि आगदाथिं आगदाजोंसो बांसि सिन बोलो जायो नालाय ना आगदाखौसो बांसिन बाहायनाय नुयोदि ओमफाय मानि थाखाय बिदि फोथायबोयो बेखौ मोनथिनो मोना आरो दा सिमबो आरो आरोलायनो माबानो खानायफोरखौ लानानैबो फोथायो। हिनजाव गोदाननिखौ आरो आसिगुरफोरखौ लानानै फोथायोमोन आरो मिनिनायफोरखौबो लानानै फोथायोमोन। आगै बिनि औ आरो थाबायनायफोरखौ लानानैबो थायोमोन
अ अ ओ
ना हामेद थांनायावबो बिदिनो आरो माने ना गुरनो थांबोला ओमफायय जेखायखौथ जों माबाग्रोयोना लाग्रोयो ओमफाय बिदिनो मालाबानि समाव आरो ग गथफ्रा जेनोबा बोरियावहाय बोफ्लांबायबा आरो गावसोरबो बोरैबा खेलायनानै बोफ्लांबायबालायनो जिबौ गाखो
अ अ औ खोना खोनादोंमोन खोनादों अ उह ओं
थां माने जेखाय गोदान बायबोलालायनो ना गुरनायनि सिगां जेखाय गोदान खबाइ गोदान बायबोलालायनो माने न नि हासिबजोंहाय बुज्रावगोरनांगौ जाहैदों।
अ आतसा
औ उह न'नि हासिबजों बुज्राव गोर नांगौ बिदि होननाय फोथायदो आरो
अ अ अ अ ओं ओ ओं ओं बुन दोंङो माबा नारजिखो ओ नारजि होलायनो आलासिफोरनो जाहोबा माने फैया जा हायो इदि होननानै इखौबो खोनादों उह
आरो बिदिनो सो माने मोनाफोरावलायनो खारै ओंख्रि जायोबोब्ला हामा जायो मैथा ओंख्रि जायोब्ला हामा जायो।
अ एफोरथ साइनटिफिकिल साइनटिफिकेलि सानना नायबाथाय एफोरो अ माबायानो
औ मोजाङानो माने औ रिजोन दं माने जों जानला मोनला जाब बुलाहाय माने उदैफोराव एफेक्ट जानो हागौना आरो मोनानि समाव एखायनो औ आरो बिदिनो लामा सामा हान्थिबाबो माने माहायबाफोर इदि उह थांनायनि सिगांलायनो माने नखरावहायलायनो एसे खदै मो खदै मुजुहो लांनां औ माने मुजुफोरलांबालायनो लामा सामायाव बिदिनो गाज्रि मोदाय मानि बार गाज्रि बिदि लोगो मोना आरो बिदिनो माने मोसौ दुरुंफोर बारनो हामा बिदि होननाय आरो
अ अ अ अ ओं ओं
आरो बिदिनो उवालफोरावलायनो जिरायनो मोना
माबेयाव?
फोराव जिरायनो मोना मानो मोना होननानै बिदिनो
अ ओं ओं देवनायावबो जिरायनो मोना इदि होन आगोल बुंनायखौ खोनायोमोन उन्दै जों उन्दै उन्दै मोन
औ बेफोरबायादिनो गोबां फोथायो आरो जेरै बिदिनो बिदिनो माने माबायाव मावनाय दांनायावबो बिराद फोथायनाय दं आरो जोंनिया माने आबाद मावनायावबो जेरै मा होनोमोनलाय नांगोलफोरखौ मानि ओरै अखा गैथाराबा माने अखा हाथाराबालायनो नांगोल जों जुंगालजों दुब्लि गेजेराव थिया गायनानै दोनबोबा अखा लिंहरनाय जायो।
अ अ आरो माबायावलाय मा होनो बेखो अखा हाया अखा हाबाय थाबा सिथ्लायाव जि माबायो बाराद्राय अखा हाबाय थाबा ए हासिब खाथि बानलु इदि थुनानै दोनबालायनो अखाया माबायो लाजिनानै जेनेबा ओ हागायो इदि होननाय सान्दुं दुङो इदि नैबो मोनसे दोङो ना
औ बिदिखौ खोनादों आरो बिदिनो माने बारि बागानफोरावलायनो माबा ओ बिदिनो हासिबसुवा माबा मोनसे फुला दोनबालायनो
ओ अ अ अ
औ बिदिनो औ बिदिनो माने बा फानलुफोरा गोबां थाइजोबा जेनेबा लामा सेरफोराव थायोब्ला जेनेबा फिथाइ गोनां फिथाइफोरानो जेनेबा बा गोबां थायोब्ला माने मानसिफोरा बुंलांनो हायो बिसोरनासो मोजां थायथारदों हायो बिसोर दासो मोजां थायथारदों बिदि बुंनायालायनो मेगन नांनाय जायो होननानै बिदियावनो बिसोरबायदिखौ होयो आरो बिदिनो दानाय लुनाय फोरावबो लानानै फोथायनाय दं आरो जेनेबा बिदिनो जि सोंनोसैबा जेनेबा बाराय गोसाफोराव जेनै सनिबार मंगलबार फोराव सोंनो हामा
अ औ बेखौबो खोनादोंमोन आं ।
सोंनायनि खुन्दुं फोरालायनो माने मानसि गाज्रिफोरा लानानै थांनो मोजां जायो । औ औ बिदिफोर थायो आरो माने बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाला आरो गोदोनिफ्राय
ओं ओं ओं आरो इदि माबा खो मानिखो लामायाव मालाबा हेलौ
औ खोनादों ओम
ओं मा होनदों मोन नोंङो?
बिदिनो जोंनियाव गोबां फोथायनाय दं होनदां माने बिदिनो माने माने गावबागाव लायो गावबागाव आरो जेरै मावनायनि लानानै आल
ओं ओं जानाय लोंनायनि आलदा उम।
बिदिनो थांनाय फैनायनि दहाब बहायबा बेरायनायफोरनि लानानै गोबां जोंनि माने बर समाजाव गो
उम ओ ओं जोंनियावल नङा माने बुहुथावनो माने बुहुत सबनिबो समाजावनो थाख ओं सुबुं फोथायनाय ओं थाखायो एसे आलदा आलदा जायो आरो किन्तु सबनियावबो सब थेवबो खोनायोआनो माने
औ
ओं
आरो मोनाबिलियाव दाउला गेसेेरबाबो माने खैफोद जायो बिदि होननानैबो फोथायो आरो उम मोनाबिलियाव हाय माने मोनाबिलि समावहाय माने दाउफोरा हाबस्रिनाय थाइम जायो नालाय
ओं ओं
हय माने एखमब्ला फोर माने गेसेेद फ्लाङोबा मानि खैफोद लाबोनाय जायो माने मालाबा मोनसे निदान जागोन इदि फोरमायनाय आरो बिदि फोथायनाय दं आरो। दे होमबा जोंना दिनै जाथसिगोन ने
अ अ दे होमबा उम।